नोंथां आंथ' दायो नै ओरैनो जेरायना नानै दङ नोंथां दा नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दङ
नै नोंथां आंबो जिरायनानै दंथ'यो अ खबरफ्रा मोजां ना नोंथां
औ मोजाङानो नोंथां नोंथांनालाय मा बायदि खबर सबर
आंनाबो मोजाङानो नोंथां खबरा
औ
औ आङो नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय जोङो नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो सानदों आरो
औ औ औ हागोन नोंथां हागोन
अ माने आथिखालाव जे जिहेथु जोङो गोबां जायगायावनो बा जोंनि ओनसोलावनो जोंनि साखाथि फाखाथि जिहेथु जोङो मबाइल बाहायनाय
औ
बाहायनाया जिहेथु जोंनाव माबायदि गोहोम खोख्लैदों जिहेथु मोजां गोहोम खोख्लैदों ना गाज्रि गोहोम खोख्लैदों जिथु बेनि बेखौ एसे फोरमायना होगोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां बेफोरनो एसे फारसे फोरमायनानै होनो हागोन आङो औ जेनेबा दायो ए जेनेबा आं फोरमायनोसै
औ औ
दा जेनेबा मबाइल होनोब्लाथ' जोंहा गोदो गोदायथ' जेनेबा मबाइलआ मबाइलनि बिबाङाथ' जेनेबा हारा जोबोद खममोन नङा होमबा नोंथां औ दाथ' जेनेबा मबाइला मबेलनि बिबांखौ जेनेबा हारखौ गोबां बांबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनबाय सानफा एफा जेनेबा आजिखालि गोदोनि समाव जोङो मबाइल मबाइलखौ स्क्रिन टाच खौ जों मोननो थाङामोन जेराव जोङो किपेडनि मबाइल जेनेबा बे फिसा फिसा बिदिनो नकिया बायदिसिना सिना गोबां रोखोमनि जों मबाइलखौ मोननो हायोमोन नाथाय दायो जोंहा गोबां गिदिर गिदिर ग्लास आवनो थुग्रा दा माखासे स्क्रिन टाच होननाय मबाइलफोरखौबो जों मोननो हाबाय जेरावहाय जोङो जेनेबा मबाइल मबाइलखौ जोङो बाहायनो रोङोब्ला मबाइला बाहायनो रोङोब्ला मोजां जेनेबा मोजां खामानियाव बाहायोब्ला मोजां आरो गाज्रि खामानियाव जुदि बाहायनो रोङाब्ला जोंहा गाज्रियानो जायो आरो मबाइलजों थिग बिदिनो जोंहा दा आजिखालि गोबां उन्दै उन्दै जेनेबा फरायसाफोरा जेनेबा दायो दानि समावहाय गोबां मबाइल बाहायनोबो जों नुनो मोनसै आरो दा जेनेबा गोदोनि समावथ' जेनेबा ओइट नाइन टेन। जेनेबा बेफोरबायदि फरायनायफोरखौ फरायनाय गथ'फोरखौ जोङो जेनेबा मबाइल लानायखौ जों नुनो मोननो थाङामोन नाथाय दानि समावह जोङो सिक्स सेभेन फोरनिफ्रायनो जेनेबा फरायनाय उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौनो जोङो मबाइल लानायखौ नुनो मोनसै आरो। नाथाय बिसोरो मबाइल खौ मोजां खामानियाव बाहाया जेरै बिसोरो गेम गेलेनाय अनलाइन गेम गेलेनाय बायदि मैया बिदिनो रिल्स नायनाय बेफोरबायदि ससियेल मेडियाआव माखासे गोबां गफबना थानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बे नङादे जेनेबा। ससियेल मिडिया ससियेल मिडिया नायनायाबो गाज्रि बेफोर नङा जों ससियेल मिडियानि दारैबो जोङो इउ थु फेसबुकनि दारैबो जोङो गोबां माखासे मोजां मोजां माने माबाफोरखौ जोङो गियानफोरखौ जों लानो हायो। जेराव जोंहा फेसबुकफ्राव जोंहा गोबां मोजां मोजां जेनेबा बिदिनो एडभाइस होनाय जेनेबा जोंहा बेफोरबायदिनो जों माखासे मटिभेसन होनायफोरखौ जो नायनानै बेफोरनि सानैफ्राय बेफोरनिफ्रायबो जोङो गोबां गियानफोरखौ बुथुमनानै लानो हायो आरोखि। दा नाथाय जोंनि आथिखालनि बे उन्दै उन्दै जेनेबा फरायसाफोरा बा जेनेबा उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोरा नाथाय बेफोरनि सोलायै फेसबुक इन्सटाफोराव जेनेबा बिसोरो माखासे रिल्स बेफोरनि जेनेबा मोसानाय मुसुरनाय बेफोरनि फारसेल' माने नायनायखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय औ दा सोलोंथाइनि जाथेबो जोङो माखासे एसे लेखायाव गैयै माखासे जोङो आउट नलेजफोरखौबो जोङो माने मबाइलनिफ्राय मोननो हायो जेराव जों गोदोनि समावहाय जोङो मबाइल गैयै समावहाय जोङो टिभियाव मोननो हायोमोन जेनेबा माखासे रादाबफोरखौ नाथाय दा जोङो औ गाव गावनि मबाइलावनो जोङो गोबां माखासे गुबुन गुबुन गुबुन जायगायाव जानाय जाथायफोरखौ जोङोथि आथि आजिखालि माने गोबां गाव गावनियावनो मबाइलावहाय नुनो मोनसै आरो
औ औ
औ दा जोङो मबाइल गैयै समाव जोङो दा गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसेयाव कल हरनो थाखायबो जोंहा गोबां जेंना जायोमोन जेनेबा खबर लालायनाय माबा लालायनाय जेनेबा जोङो बेदि जायोमोन दा नाथाय आथिखालनि सुबुङाव जोङो गुबुन बे दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन गोजान गोजान जायगा। जेनेबा जोङो खबर जेनेबा मोजां गाज्रि खबरफोरखौ जोङो लालायनो हायो। दा गोदोनि समावथ' जों बेफोरबायदि खबरखौ जेनेबा जों लालायलायनो हायामोन जेनेबा खौरां लालायलायनो हायामोन जेनेबा मोजां गाज्रि बेफोरबायदिनो जेनेबा मानोबा थाखाय नांगौ बेफोरबायदि। खौरांफोरखौ जों लानो हायामोन दा जाथथाय जोंहा मबाइल ओंखारनानै गोबां माबायावनो जोंहा गोबां मोजां माने। एसे सुबिदायाव फैबाय आरोखि दा नोंथांमोननिसो जेनबा मबाइल मबाइलफोरखौहाय जेनेबा नोंथांनि फारसे माबायदिय बाहायनानै मोजां जायो जेनेबा मबाइलनि मोजां नाय गाज्रि गुबुनखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां हागोन। जिहेथु आथिखालाव जोङो नुनो मोनखायो जे गासै गासैबो आथिखालाव जों मबाइल लानायखौ जों नुनो मोनै सै। अथ' ग नो जा उन्दैयानो जा जिहेथु न'नि जों उन्दै गथ'फ्राबो आथिखालाव जिहेथु बिसोरो माबा मोनसे सोलोंनांगौ समावबो जिहेथु मबाइला गेम गेलेनाय बिदिनो भिडिअ' नायनाय आरिखौ जों नुनो मोन सै आरो
औ
बुंनो थाङोब्ला जिहेथु मबाइलनि मोननै जिहेथु लामा थायो मोनसेया जाहैबाय गाज्रि आरो मोनसेया मोनसेया जाहैबाय मोजां लामा
उम
जिहेथु मोजां लामानि गेजेरजों थाङोबा जोङो जिहेथु मबाइलनिफ्राय गोबां जिहेथु मिथियै मिथियै बाथ्राफोरखौ जोङो सोलोंना लानो हायो।
औ
गियान सोना लानो हायो। खिन्थु बिनि थिखालाव जों नुनो मोनो जे जोंनि बांसिनानो जिहेथु फंबाय बिनानाव उन्दै उन्दै उन्दै गथ थ'फोर बा फरायसाफोरा गासैबोै जिहेथु बै मोजां मोजां लामाजों थाङालासिनो जोङो जिहेथु बै रिल्स नायनानै टाइम थांहोनाय फेस इउथुबाव भिडिअ' नायनाय इन्स्टाग्रामाव भिडिअ' नायनाय
उम
जिहेतु जों गाज्रि हुदाखौसो जोङो बांसिनखौ जों नुनो मोनो आरो जायनि गेजेरजों जिहेथु न'खरनि हाबा हुखा मावनायनि सायाव जिहेथु बानाय
औ
जिहेथु देहाखौ जे गाव जे फिट लाखिनांगौ। बेफोर मोनसे जोबोद थालांगासिनो आरो जेनेबा
औ
जोङो मबाइल गैयि समाव जेरै बायदि जोंनि देहाखौ जेरैबायदि जोङो गुफुङै लाखिनो हायोमोन। बेबाय दिनो बायदिसिना मोनसे हाबा मावनानै जोङो रां आरजिनो हायोमोन जोंनि देहाखौबो मोजाङै लाखिनो होन जोङो माबा मोनसे सोलोंनो हा बे समाव आथिखालाव जोङो मबाइलावहाय जिहेथु फब नायनानै फेसबुकाव जों भिडिअ' नाय जों इन्सटाग्रामाव भिडिअ नायनाय बेफोरबायदि जिहेथु ओरैनो टाइम हगार हरनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो जायनि गेजेरजों जोंनि मेगन मेगननि नोजोराबो लासै लासैनो जिहेतु खमायबोनो हमो जिहेतु सानसेमानि बांसिन सिनानो जिहेथु मबाइल नायबाय थायोबा जों मिथिखायो जे जोंनि मेगाबो माबायदि गोहोम खोख्लैबोयो गाज्रि गोहोम खोख्लैयो बेबायदि ज गोहोमखौ लानो गोनां जागासिनो बेबायदिनो आरो बायदिसिना जिहेथु हाबा हुखा जा सोलोंनांगौ जा खामानि मावनो रोंगौमोन जिहेतु बेखौ मबाइलावहाय जिहेतु टाइम हगारनाय लोगो लोगोनो जायनि गेजेरजों जोङो बै हाबाखौ जिहेतु आथिखालाव मावनो रोङि जाबोबाय जायनि थाखाय जिहेथु जोंनि दोरोङारि माखासे बर' हारिनि माखासे हमना ला जेरै जि दानाय होन बा जोङो हालेवनाय होन बा जोङो जेखाइ खबाइ सेन हेबनाय बेफोर गासैबो जिहेथु जोंहा थाबोगासिनो आरो ।
औ
जिेतु सोलोङैनि थाखाय जिहेतु रोङिनि थाखाय जिहेतु बेफोरखौ जोङो मावनो हायैबो जानोबो जाबोनो हमदों जिहेतु बेफोर गासैबो जिहेतु मबेल मबेलावहाय जे सम होगारनाय बेनि थाखायनो बेफोर गासिबो जिहेतु जाबोगासिनो दं आरो लोगोसे सिनो जोङो जिहेथु मबाइल जि खिन्थु जोङो मोजां खामानिखौ बाहायनो रोङोब्ला जों खिन्थु मबाइलनि अनलाइननि गेजेरजोंबो जोङो गोबां जिखिनि जिहेथु मोजां जिहेतु गावनि संसारखौहाय जिहेथु मोजां दालांनो हायो । मबाइलनि जोङो आथिखालाव इन्टारभिउ होनानै जिहेथु गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै जोङो गोबांख रां आरजिनोबो हानाय जानो हाबाय । जितु मबाइलनि गेजेरजोंनो आरो लोगोसेयैनो जोङो मबाइलजों जिहेथु माखासे गोबां बुहुमनि जिहेथु जोंनि लेखायाव फरायनानै मोनस'यै जिहेथु लेखा बायनो थांबाथ' जोंहा गोबां खरसा जायो गोबां रां खरस बाहायनांगौ जायो आरो जोङो गासैबो लेखा लेखाफोरखौ जोङो जिहेथु नांगौ बायदि मोनजोबा । खिन्थु जोङो मबाइ नि गेजेरजों जोङो बै लेखाफोरखौ जिहेथु जोङो मोनजोबनो हायो । जिहेथ' गोबाव सम खम समनि गेजेरावनो जोङो बै जिहेथु जानिखि खौरांफोर बा जायनिखनोखि जा मिथिनो लुबैनाय जिहेथु जोंनि मोजां गियाननि थाखाय बेफोरखौ जोङो जोबोद खम समावनो मोननो हानाय जाबाय मबाइलनि थाखाय । किन्थु आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला जिहेथु जोंनि बांसिनानो जिहेथु मोजां हाबायाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनाखै आरो
औ
बिथांमोननि जिहेथु गामिनि जिहेथु खौ जिहेथु नोंथांमोनहाबो बाहायनाय नुखायैनो जानो हागौ ।
औ
मबाइल बाहायनायखौ जितु जों बांसिनानो मबाइलाव थाबाय थायोब्ला जिथुखि जोंनि फरायनायनि जानखि जोंनि फरायनानै जा गोसोआव लानो हानाय गियान बे मेलेमा लासै लासैनो लोरबां जालांनो हमो गोसोआव लाखिनानै जोंनि मेलेमाबो लोरबां लोरबां जालांनो हमो माने मबाइल बुङोब्ला आथिखालावथ' बांसिनानो एनड्रयड मबाइलसो बाय नालाय । बेफोर मबाइला जोंनि मेगनावल' गोहोम खोख्लैया जोंनि देहायावबो गोहोम खोख्लैगोन जोंनि मेलेमावबो गोहोम खोख्लैगोन जायनि गेजेराव माने जोङो साफ्रोमबो सुबुङानो जिहेथु लोरबां जाबोनो हमगासिनो आरो एक्सारसाइसयाव बिदिनो हाबा मावनायनि सायाव एक्टिभ गैयियाव बेबायदिनो ज माने गावखौनो गाव दुखुआव खालाम जोबोद गाज्रि हुदा
दा जेनेबा मबाइल बाहायनायाथ' जेनेबा मोजां एबा गाज्रिखौ मोनबाय थायो नङा होमबा?
औ
मोजां एबा गाज्रिनि सायाव नोंथाङाबो ओ फंनैसो बुंबाय । दा जेनेबा जोङो मबाइल बाहायनाया जेनेबा जोंनि थाखाय माखासे समाव जेनेबा मोजांबो नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ
गाज्रिबो नाथाय दानि उन्दै उन्दै ओ जोंनिथिंजायबो जेनेबा बांसिनानो ओ मोजां खामानियाव जों बाहायनायखौ नुनो मोना मानो होनबा बेफोरो भिडिअ नायनाय बायसिना ससियेल मिडिआव बांसिन एखटिब थानायखौ जों नुनो मोनो आजिखालि
औ नोंथां औ
इयउटुबफोरनिफ्रायबो जोङो माखासे गोबां ओ जेनेबा मेथ्स साइन्सफोरनि माखासे जोङो ओ बिदिनो एडभाइस बायदिसिना साजेसनफोरखौ जोङो बुथुमनानै लानो हायो आरो । फरायनायफोराव जोंहा मबाइलनिफ्रायनो गोबां हेल्पबो मोनो आरो दा थिगबिदिनो औ दा ओ जोङो दा मबाइलखौ मोजां खामानियाव बाहायोब्ला जोङो मोजांसिन आरो ।
औ नोंथां औ औ
जों ओ बेबायदि माखासे उम मबाइलनि बागै रायज्लाय मोननानै ओ गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय ।
औ नोंथां दे होमबा नोंथां
औ दे